औ।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ-औ। बिदिब्ला आङो दायो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों आरो।
औ सावरायजागोन नोंथां।
आयदाखौ लानि जोंहा माने बिबारफोर जेनेबा बिबारफोरखौ गायनाय। जोथोन लानाय आरो बिबारफोरनिफ्राय मा मुलाम्फा। बेफोरखौ मोनो बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो आरो।
औ-औ।
दा बिदिब्ला नोंथाङानो ससे बुंग्रोगोन नामा बिबारफोरनि सोमोन्दै।
औ ओ जोङो बिबार होनोबा बयबो। गायखायो नङा होमबा? औ जोङो बिबारखो गायब्लाल' जानाय नङा जों बेखौ गोबां जोथोन लानांगोन।
औ जेराव जोङो बिबार फांसे गाय। एबा बेफोरबायदिनो हायावबो गायजायो बा बिबार गायनाय मोनसे। जे ओ बेफोरबायदिनो। ओ। ओब दं बिबार गायग्रा मोनसे दंना बेखौ मा बुङो आं बावबाय नामखौ। औ-औ दाबायावबो गाव गायजायो। ओ बेयाव गायब्लाबो साबसिन जायो बा दं ओ बिबारा जुदि दंफाङा एसे गिदिरबा। दा बेखौ जोङो हायाव गायबाबो जायो। औ बेफोरबायदिनो जोङो। न'आव गायनायफोरा बेफोरबायदिनो गोबोरखि हासारफोर होयो। बा बांसिन मोजांसिन जायो बिबारा। जोंहा बिबारा अनेक गाबनि दङ'बा। गोबां मोजां-मोजां बिबार दं नङा होमबा?
ओ नंगौ।
जेरै-जोङो बिबार ओ बिबार गायोबा न'खरफोराव समायना नुयो आरो। ओ बिबार थायोबा न'खरफोराव बांद्राय खैफोद-आफोद फैख। खौबो जोङो खोनानो मोनो।
आरो बिबारखौ जोङो। ओ गोबां खामानियावनो बाउनाय बा फुजिनायफोरावबो। जोङो बेफोरबायदि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो जों बिबारनिफ्रायबो ओ फावदार बा सेन, थाव। थाव बेफोरखौबो जों बा-बानायनायखौ जोङो नुनो। औ बेफोरबायदिनो। बिबार ओ आरो जोंनि देहानि थाखाय मोनसे बिबार मोजां मोनसे दं बावो बेखौ जोङो अफराजिथा होननानै
था होनानै मिथिनाय जायो औ औ
ओ बियो जोंनि स्किननि थाखाय बा जोंनि थैनि थाखाय बे बिबारखौ मोजां होननानै आङो मिथियो। आरो जोङो बिबारखौहाय जोथोन लानोब्ला ओ बेखौ फुंनि बेलासिनि सानजुफु नि जोङो खनसे खनसे दै होनांगौ जायो। ओ जोंङो बांद्राय सान्दुं गोसायाव ओ बेफोरबायदिनो बिबार दाबाखौ दोनबाथाय ओ
ओ रानलांनो सान्स थायो, औ औ नोंगौ
औ बेफोरखायनो ओ बि ओ जोंङो सान्दुं नाङि जायगायाव बा सायहायाव दोनबाथाय बियो मोजांसिन
मोजांसिन जायो, आरो औ औ
ओ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि बिबार दंङ' जेरै गलाब बिबार ओ दाउदै बिबार ओ गोबां रोखोमनि नाम दंजोबो। ओ नोंथांङा फंनैसो फोरमायगोन नामा?
दा बिबार होननानै बुंङोब्ला जोंहा बिबारखौथ' बयनिबो न'खरावनो माने फांसेब्लाबो बा जात मानसेनिब्लाबो नुखानाय जायो आरो। दा औ जोंहा बिबारखौ ओ बयबो गायो दा बिबार गायनायजों लोगोसे जोंङो नोंथांङा जेरै बुंलांबाय बिबारखौ गायब्लाल' जानाय नंङा बेखौ जोथोनबो लांगोन बिदि होननानै नोंगौ थारैनो। बिबारखौ माने गायब्लाल' जाया आरोना बिखौ जोथोनबो लानो रोंनांगोन जोंङो। जोंङो बिबारफोरखौ माने गायनायनि अनगायैबो जोंङो गोबां बिदिनो हासार बायदिसिना बा मोजां जायगा मोजां हा बेफोरबायदियाव गा गायनानै जोथोन लानांगोन आरो। नंङाब्ला बियो माने ओ रानस्राव जायगाफ्राव गायना दोनबाथ' थैगोन नालाय। बेनि थाखायनो औ आरो जोंहा बिबारफोरख थ' बेखौ जेरै नोंथांङा बुंलांबाय गोबां खामानियावनो बाहायो जेरै पारफिउम बानायनाय ओ बबेबा धुपफोर बानायनाय बिदि खामानि फोराव बाहायो आरो। दा जोंङो बिबारफोरनिफ्राय साबोन, सेम्फु बेफोरबायदि बानायनायखौबो जोंङो नुनो मोनो। आरो दा औ बेजों लोगोसेनो से जोंहा बिबारफोरखौ फुजा हेरि बायदिसिनाफ्रावबो होनाय नुयो, आरो माने होयो आरो दा बेफोरनि अनगायैबो जोंहा बिबारफोरखौ गोबां खामानियाव बाहायनाय जों लोगोसे माने मा होनगोन बेखौ बयनिबो माने बिबारफोर फोरखौ नुबानो खायसे स'बबो माने अननो ओंखारनाय बिदि मोनसे सानस्रि फैयो आरो। आरो हमनानै ला सोरनिबा न'खराव लामायाव बिबार बारि माने लामा लामा बिदि मोजां गायनाय बिबार दंङ अब्ला माने बै न'खरखौ नायहरैनि सिगाङावनो माने बिबारावसो नोजोरा गोग्लैग्रोगोन बेफोरबायदि दि आरो। आरो जाय माने गोबां बिबार गायनोबो मोजां मोनग्रा सुबुंफोर थायो, आरो माने जोथोन लानो माने बिसोरो गोबां जोथोन लायो आरो दा बिबार गायनायावहाय जोंहा बिबारफोरखौ गायनाय आथिखालावथ' जोंङो नारसारिफोराव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि बिबारफोर जोंङो मोननो हायो। जेरै बै बिबार फोरखौ जोंङो बायना लाबोनानै न'फ्राव गायनो हायो आरो ना नारसारिफोराव मोननाय बिबारफोरखौ जोंनि जायगायाव नुफेरि माखासे बिबार बेफोरखौबो जोंङो नु नो मोनो आरो आरो जोंङो लाबोनानै गायफिननो हानाय बेफोरबायदि जायो दा जोंङो बेजों लोगोसे जों नुयो बे मा होनो बेखौ गलाब बिबार हो बा मा बिबारफोरनि नामखौथ' बांद्राय मिथिला दा माखौबा माखौबा उम सानबिबार आरो बै मा होनो बेखौ गेन्दा फुल बेफोरबायदिखौ जोंङो मा होनो बिजनेसनि थाखायबो गायनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै जोंहा बैफोर बिबारफोरखौ फाननानैबो रां खामायनायखौ नुनो मोनो। दा जोङो हमनानै ला बबेबा मन्दिरब्राब बेफोर खाथियाव थाङोब्ला नुयोदि बै बे गेन्दा फुलनि बिबारखौ माने माला सुनानै बिदि फाननाय बेखौबो जोङो नुनो मोनो आरो दा बेखौ खायसे सुबुंफ्रा माने दुब्लि फो थार बेफोरबायदिफ्राव बिजनेसनि थाखाय माने गायनाय बेखौबो जों नुनो मोननाय जायो आरो लोगोसे जोंहा बि बिबारफोर गायनो गायनाय होननानै बुङोब्ला गोबां न'फोरावबो बिदिनो बिबार फोर गायनो हायो गोसो जायोब्लाथाय नाथाय खायसे बिबारफ्रा माने जोंनि जायगायाव बबेबा बबेबा थांनोनो नागिरा आरो मोजाङै जो थोन लानांगौ जायो दा जोङो माने माखौबा माखौबा गुबुन जायगायाव गायग्रा बा नार्सारि निफ्राय मोननाय बै बि बारफोरखौ मोनथिजोबा ना माखौ मायाव दोननांगौ बबेबा बिबारा सान्दुंखौ हायो बबेबा सान्दुंखौ हाया साहाफोराव दोननांगौ जायो। होयो बिदिफोरखौ मोजाङै मिथिया बालासिनो बनायनि जाहोनाव माखासे बिबार जोंहा न'आव लाबोनानै गायबाबो थैलाबायनाय बिदिखौ नुनो मोनो आरो बेनिखायनो बिबारफोरखौ जुदि गायोब्लाबो मोजाङै जोथोन लानानै गायोबा मोजां जायो आरो जोंहा बिबारफोरखौ गोबां बिदिनो मोजां मोजां खामानि बा फुजाफोरनि अनगायैबो ओ से म्फुफोर, साबोनफोर बेफोरनि अनगायैबो गोबां खामानियाव बाहायो जेरै जोंना जबा फुल होननाय मोनसे दङना बे जबा फुलखौथ' गोदोनि आबै आबौमोना जेनेबा खर'आव सेम्पुफोर बायदि बा खानायखौ मोजां जायो होननानै बाहायबोनाय जोङो नुनो मोनदों आरो दाबो बेखौ बाहायनायखौ नुयो जोंनि आबै आबौमोना बुंलांनाय हिसाबै बेनो जोंबो बाहायो आरो सम सम जेरै गोबां फिस्ला जायोना बे जबा फुलनि बिबार बा बिलाइफोरो बेफोरखौ देग्लिनानै माने खर'फोराव फुननाय जोङो बेखौ फोननानै लायो आरो ओमफाय दा नोंथांमोननि न'आव मा मा बिबार दं ओरैनो बिदि गायनाय बिबार
ओ जों जोंहानि न'आव ओरैनो दा गलाब बिबार दङ बिनिफ्राय दावदै बिबार ओ दावउदै बिबाराबो मोननै गाबनि दङ गुफुरानो ओ मोन से एसे फिसा बारो
फिसा बारो औ मोनसेया इसे गिदिर बारो।
औ बिनिफाय गेट फुल दङ गेट फुल बिबारखौ आङो मा मुं होनो बेखौ आं बारा मिथिजोबा
औ
औ जोङो गेटआव ओ लामायाव गायोबा गोबां समायना नुयो गेट बायदिनो नङा होमबा
औ
ओ बिनिफाय ओ सान फुलाबो ओ मोननै गाबनि दङ मोनसे ओ गलाब बाय बिदि गोजाहां आरो मोनसे गोमोबो दङ।। आरो गेन्दाय फुलबो दङ।
औ
आरो दाउस्रि आथिं बिबारानो गोबां रोखोमनि दङ नङा होमबा।
औ औ
जेरै गलाब दङ गोजा दङ गुफुर दङ। आरो जेनथ'खा बिबाराबो बेफोरबायदिनो गुफुर गाबनि
गुफुर गाब
द गोजा दं गलाब गाबनि दं।
औ औ।
ओ‌ आरो ओ गलाब। ओ नोंथाङा दा फोरमायदोंमोन ओ। ज'बा बिबार। होननानै बिबाराबो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो। जोंबो जोंनि बेखौ बाहायो आरो।
आरो
आ
फोरमायदोंमोन सिकिननि थाखाय मोनसे मोजां बिबार होननानै बेखौ जोङो अप'राइ जिथा होनो।
रजि था होनो।
ओ बियो औ बियो ब्लु खालारनि बारो बिबारा।
औ आदा औ।
ओ जों ओ बिबारफोर गायनोब्ला गोबां बोरमाफोरनि जोङो जोथोन लानांगौ जायो। मानो होनोबा बोरमाया जुदि जानाय होस'योबा बे बिबारा मोजां जानो नागिरा।
औ औ नंगौ।
औ बिदिखायनो जोङो गोबां जोथोन लानांगौ जायो आरो।
औ औ।
औ बेफोरबायदिनो जोङो गोबां गोबां सुबुंखौनो जोङो आरजिनाय नुदों नङा होमबा। ओ बिबारनि गेजेरजोंनो। जेरै नार्सारि खुलिनाय पार्क खुलिनाय। औ जोङो बिबार गायनानैनो जोङो बेफोरबायदि मोजां बेरायग्रा जायगा बा दान्दिसे जिरायग्रा।
औ जेरायग्रा‌
ओ पार्क बानायोबा गोबां मानसिफोर फैयोबा गावनि एरियानि बा ओनसोलनि मुंदांखा थाङो औ बेफोरबायदिनो गोबां बिबारनिफ्राय गोबां सुबुं खौनो थाखा फैसा बा बेफोरबायदि ओ आरजिनायखौ आं नुनो मोनदों आरो।
औ औ।
ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय।
औ औ।
ओ बिबारनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनबाय। उनाव लोगो मोनफिनगोनखौ आसा खालामो नोंथां।
गोजोन्नाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोननाय थाबाय।
दे बिदिब्ला।